औ
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
औ आङो नोंथांनियाव फन हरनाय जाहोना एसे ओ जिब जुनारनि बागै सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन आरो रायलाय जागोन ना
औ जागोन दे रायलाय जागोन
औ दा नोंथांमोननिखिजाय जिब जुनार होनबाथाय माखौ बांसिन फिसिनाय जायो
ओ जिब जुनार फिसिनाय होननानै बुङोब्लाथ जोंना बरफ्रा बिदिनो गोबां जिब जुनारफोरखौ नखरफ्रावथ फिसिखानाय जायो नालाय ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसिबोदों हिसाबै दासिमबो माने जोंनिया बिदिनो मोसौ आरो ओ मा होनो बेखौ अमा दाउ बेफोरखौ माने फिसियो आरो दासिमबो
हांसो
औ हांसो फा बेफोरखौबो फारौफोरखौबो फिसिलाबायनाय जायो आरो ओ बिदिनो सैमा मावजि बे बायदिफोराथ' न'खर फ्राव ओ बिदिनो फिसिनाय जायो बेफोरखौबो
उम उम उम
औ नों थांमोननिथिंजायलाय मा मा जिब जुनार बेफोर बायदिखौ फिसिनाय जायो
जोंनियावबो बेफोर बायसायानो ओ मोसौ आरो मोसौआबो बे' लखेल मोसौ बायदिसिना गाखेर होनाय मोसौ जारसि मोसौ होनो जोङो बेफोर मोसौखौबो दानिया मानसिफोरा एसे लादोंनो आरो फिसिदों लोगोसेनो जोंनि बर' सुबुंफोराथ' अमायाथ' थाखाबाय
औ
ओ अमाखौबो दानिया एसे फार्म खालामनाय रखम खालामदों आरो बांसिन बांसिनानो उम ओमफ्राय आरो बेदिनो दाउ हांसो बेफोरखौबो फिनाय आरो फिसियोबो ओ खायफाया ओ बेफोरनि जाहोनावनो एसे थायफा थायनै आरजिबायानो गोबां बेफोरखौ फाननानै
औ
बेफोरखौ'बो नुनाय मोनदों आरो दा आरो जारसि मोखौफोर गाइखेर फाननानै जा थायफा थाइनै रां मोनो थिगाबो नुनो मोनदों आरो
औ जोंनिथिंबो बिदिनो ओ दाउ आरो बिदि अमा बायदिफोरखौ फार्म खालामनानै फिसियो आरो दाना ओ गोदोनि समावथ' बेफोर बायदि गैयामोन आरो आथिखालाव ओ मा होनो बेखौ ओ दाउ अमा फिसिनाय बेफोरबायदिबो माने ओ बिदि न'खरफ्राव माने रांखान्थिनि बिथिं थिङावबो जों ना गोबां माने हेफाजाब होबाय आरो बेनिफ्राय गोदोनि समावथ' सुबुंफोरा बिदि गोबां बिदि फि फिनानै ओ फाननो मानो बेफोरबायदि बांद्राय रोङामोन ना ओमफ्राय आथिखालाव माने गो-गोबां सुबुंफोरानो माने फाननो थाखायबो फिसिनाय जायो आरो गोदोनाथ' जोंना जानो थाखाय बेफोरबायदिल'सो फिसिनाय जायोमोन
औ आरो दानिया बेफोर फिसिनायनि ओ जेबा क्लासफोरबो होनाय जाबाय नालाय औ मोनसे सेन्टारफोराव बेफोरखौ मारै फिसिनांगौ बेफोरखौ मा समाव मा मुलि होनांगौ बेफोरनि बागैबो एसे फोरोंनाय जाबाय नालाय बेनिखायनो मानसिफोरा बेफोरखौ सोलोंनानै गावबा गावनि न'आव जा जागा दङ बेयावनो सोलिनो लादों आरो
औ ओ जिब जुनार बिदि फिसिनायाव मोसौफोरखौसो जोंना जोंनि जायगायाव आरो दानिया एसे खम फिसिनायखौ नुनो मोनसै बिदि आरो गोदोनि समावथ' जोंना मोसौ गैयाबानो जाखायामोन जेनेबा हालेवनो मानो बि बे मोसौखौ नांगौ जाखायो मोन नालाय बर'फ्राथ' आबाद मावनानै जाग्रा हारि हिसाबै माने मोसौखौ फिखाथारोमोन आरो बा खायसेफ्रा मैसो बेफोरबायदिखौ फियोमोन ना गोदो ओमफ्राय दानिया बिदि मै सोफोर फिनायखौथ' जोंनिथिं जों नुनोनो मोनला ओमफ्राय मोसौफोरखौबो बांद्राय नुनो मोनला आरो न'खरसेयाव बिदिनो मासे मानै खायसेनावथ' गैलानो ओमफ्राय ओ गोबां खम जाबाय आरो मोसौ फिसिनायफ्रा जोंनि मोसौफोरनि अनगा यै बे अमा दाउ बेफोरखौसो बांसिन फिसिसै दाना अमाफोरखौ खौबो जोंना जायगाफोराव गोबां फार्मफोर बिदि खालामबाय ओमफाय दाउफ्राबो ब्रयलारफोर बिदि फार्म दंसोगारो आरो बिरादनो ओमफ्रायहाय लकेल दाउफोरखौबो मानसिफ्रा बुरजा बुरजा फिनानै फानसै आरो दाना ओमफ्राय हांसोफोरखौ खौबो फानो
नोंथांमोननि जायगायाव बिदि मोसौफोरा बिदि दंना गैया बांद्राय माने
औ बांद्रायथ' गैया गैनाया मानोना आ आगोलाव बे मोसौजोंनो फालांगिफोरखौ मावोमोन हालेवोमोन दैज्लां बोथोरावबो आरो मेसें बोथोरावबो गावनि जानो आन्थाखौ बानायनो थाखाय मोसौजोंनो हालेवोमोन होमबानि समाव बै ट्रेक्टफोर गैयामोन नालाय बारा होमबानिया मोसौजोंनो हालेवोमोन मोसौजोंनो माराम नायोमोन माइ नायोमोन बेसर नायो दानि आरो ओ फोरा एसे इफोरखौ मावग्रा बानोबो बाग्राबो जाबाय नालाय समजों लोगोसे बयहाबो निजा निजा खामानियाव मुखुब जासै दानिया दानिया खम समनि गेजेरावनो मानसिया मा खालामनो हायो बेखौल'सो नागिरो नङा होमबा
औ
बेनिखायनो दानिया मोसौफोरखौ बारा फिसिला ओरैनो खायफाया जाय ओइ फालांगि नि थाखाय गाइखेर खुनु फालांगिनि थाखाय जाय फिसियो जारसि मावो बिसोर फिसियो आरो फालांगिनि थाखाय गाइखेर बेबायदि ओमफ्राय दाउ उ बेफोरखौ फिसिनाय जायो
औ
दानिया आरो बांसिनानो आबाद मावनायाव माने जोंनिया ट्रेक्टर बायदिसिना बिदिनो आबाद मावनायाव नांनाय जगरफोरखौ बाहायो बेनि जाहोनाव मोसौफोरखौ एसे फाललांबाय आरो मानसिफोरा खम जालांबाय
औ औ जोंनियावबो माने आथिखालाव बिदि दाउ अमा दाउ अमा बायदिसिना फिसिनायफ्रा गोबां न'आव जानायनि अनगायैबो फाननायनि थाखायबो गोबां फिसिबाय बिदि फिसिनानैनो जोंनि बर' न'खरफ्रा इमान माहाजोन बा बिदि गोजौ थाखो नि बिदि न'खरफोर नंखाय हायानालाय ओ फिसा फिसौ फोरोंनाय बा बिदि फिसा फिसौफोरनो ओ फरायनायाव थाखा फैसा नांगौबा मालाबा थोस्लाबाबा बेफोरखौनो दाउ अमा बोरमा बेफोरखौनो फानलाबायनानै ओ फरायनायनि रांफोरखौ हरनाय बिदि गोबां माने निदान समावबो निदान संनाय बिदि नुनो मोनो आरो दाउ बा जिब जुनार फिसिनानै ओ बिनि रांजोंनो माने गोबां ओ फरायनायानो जाबा मालाबा न'खराव खैफोद आफोद जाब्लाबो माने निदान सङो आरो जिब जुनारफ्रा जोंनि बर' न'खरफोरखौ
औ दा बिदिनो जिब जुनारजों फिसिनायजों लोगोसे ओ आबाद मावनायखौबो नुनो मोनदों जोंनि गेजेराव जानाय लोंनाय जानायनि आबाद मावनाय गोथां मैगं आरो बे गय फां लाबार लबार बिफां ओमफाय खुसेर दंफां बेफोरखौबो गायनाय आरो था बे जों जेखौ था आलु होनो। बेफोरखौबो गायनायफोरखौ एसे मानसिफोरा गायहोलांनाय जादों आरो। जोंनिथिंहाय।
जोंना बिदिनो जेनेबा जिब जुनार फिसिनायाव जोङो मोसौफोरखौ फिसिनो हाबाथ' जोंहा जोबोद मोजां मोसौनिफ्राय जोंहा गोबोर हासारफोरबो मोननो हायोना आरो गोबोर हासाराथ' जोंनि आबाद फोरनि थाखायथ' जोबोद मोजां ओ बिदि बाहेरनिफ्राय बायनानै लाबोनाय बा हाथार हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय हासारफोरखौ होयोब्लाथ' जोंहा माखासे बबेबा बबेबा खौ होयोब्ला हाफ्राबो गाज्रि जायो बा हासार गैयि जालाङो उनाव बेफ बायदि होनो नाथाय गोबोर हासा दानाथ' जोंना बिदिनो सोरलि मोननाय नालाय बेनिखायनो हानिबो जेबो खहा खालामा मोजां आरो गोबोर हासारा हमनानै ला गोदोनि समावथ' जोंहा न'फोर खा न'फोराथ' हानिसोमोनना गोदोथ'
औ औ।
लिरनायफ्रावथ' जोंना बै गोबोरफोरखौ नांगौ जाखायोमोन आरो गोदोनि समाव माने गौ मोसौ गैयाब्लानो ओ गोबोर गैयालासिनो ओरैनो हा गोजा लिरबाथ' गावफिनबाय थायो नालाय। गोबोर थाबासो ओ लिरनोबो फि फिला बिदि मोजां जायो ओंखायनो ओ मोसौआ माने नांथारगौ होननाय बादि आरो जोंनि बर' न'खरफ्राव माने मोसौखौ जेरै जोंना बर'फ्राथ' माइनाव हिसाबैबो ओ बिदि फालियो नालाय मानियो। माइनाव होननानै बुङो नालाय औ। फुजियो। ओंखायनो जोंहा बिदि जि जुनारनि बेलायाव मोसौखौथ' जोंनो नांथारगौ होननाय बायदि जायो आरो दा आथिखालाव बयनिबो न'खरफोरा ओ बिदिनो पाक्कानि बा बिदि जाहांबाय नालाय बिनिखायनो दायो माने मानसिफ्रा मोसौ फोरखौ फिसिनोबो एसे गारनायखौ नुनो मोनसै आरो आथिखालाव।
गारनाय औ औ।
औ।
गैलायानो दे मोसौफोरा ओरैनो बारा गैलायानो दे जों थिंबो गैस्राला आरो ओमफ्राय बे दाउ अमाइखौलाय दङ'। बेफोरखौनो फिसिला बायो बा फालांगिनि थाखायबो गैलिया नालाय‌। ओ। जायखिजाया नोंथांजों रायलायना मोजां नांबाय आरो आं नोंथांमोननि जायगानि बाथ्राफोरखौबो एसे मिथिनानै मोजां नांबाय।
औ।
दा बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे बिदिब्ला। दे।